हेलौ?
अ नोंथां खोनादों ना?
औ औ औ खोनादों। दा आं कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय माने ना हमनायनि ओ सोमोन्दै रायलायनो आरो।
औ
दा नोंथांमोननिथिं ना हमनायनि माने माबायदि रोखोमै ना हमो एबा मा मा बाहायो ना हमनायाव एबा बबे बबे जायगायाव ना मोनो बेफोर बेफोरनि एसे बुंनो हागोन नामा
म ओ जोंहाथ' मा मायाव ना हमो होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै ओ फ फुख्रिफोरावबो जोङो ना हमनाय जायो दैमाफोरावबो जोङो ना गुरहैनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंहा बिदि बिदिनो आथिखालावथ' दा दैज्लां बोथोर ना बिदिनो जोङो दुब्लिफोराव बहाबाफोर ना ओंखारलाबायबा जों बेयावबो हमहैनाय जायो आरो ना जोङो मा मा जों ना हमनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनि जि जेखाइ जेंगाय बा जोङो मुस्रि मुस्रिनि जे लानानै जोङो नाफोरखौ बोहैनायबो जायो आरो जेखाय जेंखायफोर जोङो गुरहैनाय जायो आरोना आरो जोंहा बि बिदिनो दैमाफोराव फुख्रिफोराव जोङो आस्रा जेफोरजों जोङो दैयो सारनानैहाय नाफोरखौ जोङो हमनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा गोबां आइजेंफोर दङ बिदिनो सान्दैफोरजोंबो खायफा खायफा गुरनाय जायो आरो ना औ बिदिनो जोङो दा दैज्लां बोथोर नालाय जोंना दै दैबाना जाबोला बेयावबो जोङो ना गुरहैनाय जायो जोङो मा मा ना मोनो होननानै बुङोब्ला दैबानाफोरावहाय जोङो बिदिनो ना गोलाव फिथ्रिखि ना आरो आरो नाथुर जुनाय नाथुर बिमा बेफोरखौनो जोङो मोननाय जायो आरोना बिदिनो सेंना बैथाना बायदि बायदि बिदिनो ना मोननाय जायो आरो आरो जोंहा बिदिनो माइ गायनाय दुब्लिफोरावबो बिदिनो खखा सेन सानानै जोङो ना फोरखौ मोननाय जायो आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो मा माजोंहाय ना गुरो बा मा मा ना मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ दा जोंनिथिंहाय ना मोननायानो जाबाय बिदि नास्राय ना बोथि खुसिया माब्लाबा ना गोरै मोननो बेदिनो नाथु बिदिनो खांख्राइफोर मोननाय जायो आरो ना फिथिख्रि
उ
दा उम एसे टाइम बारनायजों सिगांहाय गोबां ना मोनोमोन ना दुब्लिफोराव नाथाय दानिया बिदिनो मुलि होनाय बिदिनो हासार सारनायफोरजोंनो नाफोरा थ थैलांजोब्बाय आरो दानिया दुब्लिफोराव ना मोननो गोब्राब जाबाय। बेनिखायनो बिदिनो दै बोहैनाय एबा। दैसा एबा बिदिनो दंग'फोराव गुरनानै मोनो आरो
अ
दा दा नोंथांमोननिथिं बोरै बोरै माने बहा बिदिनो दैसाफोराव ना मोनो नामा।
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दैमाहा दं जोंनि ओनसोलावहाय बेयाव जोङो ना मोननाय जायो आरोना आरो जोंहा। आथिखालाव बारा ओरै नाफोरखौ मोननाय जाला आरो ना मानो होनना बुंनो थाङोब्ला जोङो बे दैमा दै साफोरावहाय गोबां सुबुंआनो बिदिनो मुलि। सारनानै बा मुलिफोरखौ जोङो दैमायाव सुनाय जायो आरो गोबां बिदिनो बायदि बायदि। जोङो मुलिफोर दैमाफोराव सुनानै गारहरनाय जायो बेनि थाखायनो नाफोरा थैलांबाय आरोना गोबाङानो बिदिनो बारा मोननो थांला आरो आरो दुब्लिफोरावबो जोङो गोदो गोदायहाय दुब्लियाव जोङों गांजेमा मोननाय थायोमोन आरो
औ
ट्रेक्टरजों एवोना बेनि
हेल' हेल' हेल' हेल' हेल'
नोंथां खोनादों?
हेल'
हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाथ'वाखैमोन दा खोनादों।
औ नोंथां आं नोंथांनिसिम सिगाङाव बुंदोंमोन जोंनियाव दा आथिखालाव दैमा दंना बे दैमायावहाय ओ बिदिनो गोदो गोदाहाय गोबां ना मोननाय जायोमोन आरो ना नाथाय आथिखालावहाय बिदिनो दैमाफोराव बिदिनो मुलि सारनानै बा मुलि बथलफोरखौ मुलिनि रोसिफोरखौ बिदिनो गारना हरनाय जायोना आथिखालावहाय। बेनि जाहोनाव नाफोरा एसे खमायलांनो हमदों आरो ना बिदिनो आरो जोंहा दैमाफोरावबो बा दुब्लिफोरावबो जोङो गोदो गोदायहाय गांजेमा बिदै गांजेमाफोरखौ जोङो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां? ओ औ आथिखालावहाय दा बेफोरो ट्रेक्टरजों बांसिन एवोना दुब्लिफोरखौ बेनि थाखायनो नाफोराबो गोमालांनो हमबाय आरो बेफोर गांजेमा बिदै बा गांजेमाफोरखौ जोङो मोननो थांला आरोना?
औ
औ बिदिनो जोंहा गोबां ना दं जेरै जोङो फुख्रिफोरावबो सारनानै मोनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जा दा फुख्रिफोराव मा मा ना फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनांगोन नोंथां?
आंनि मिथिनाय बायदिब्ला फुख्रिफोरावहाय गोबां बांसिनानो बिदि ना मेरगा दङ। ओमफ्राय बिदिनो कमल काटफोर दङ आरो। बांसिनानो फुख्रि फिसा बानायनानै मागुर हेगारो आरो।
आरो नोंथां औ औ नोंथांखौ आरो बिदिनो। आरोबाव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा माजोंहाय नाफोरखौ जेनेबा हमो बा बोयो आरो जोंहाथ' बिदिनो आथिखालाव दैमाफोराव ना हमनो थांबा जेरै जोङो सर्ट मिसिन बेटारिनि बेजोंबो जोङो ना हमनाय जाय ना नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव हमनाय जायोना जाया नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
जोंनिजों बे कारेन्ट सट होनायखौ माने ओ बिदिनो दोन माने दोनथ'नाय माने बिदिनो ओ आलद खालाम खालामाखै आरो। मानो होनोब्ला बिदि सर्ट खालामनायबा बिदिनो जोलैफोराबो थैलाङोना?
औ
बिनिखायनो जोंनि बे ओ कारेन्ट सर्ट होनानै ना बुथारनाय बिदिखौ बिदिनो बाहाया आरो।
दा जोंनि बे जेब्ला ना हमो बेवहाय खबाइ, जेखाइ बिदिनो खदालफोर
ओ बान्दोखौ थेनो थाखाय खदालफोर लायो बिदिनो बालथिंजों दै सारनाय बिदिनो जाल गुबुन गुबुन रोखोमनि दं। बेजों हमनाय जायो आरो
उम
सिगाङावहाय माने दायो बिदि बांसिनानो नुला मानो होनोब्ला नाफोरखौबो जानला मोनानला मोननाय जालाना बिनि ओंखायनो बे ब खबाय जेखाइ बिदि खखाफोर बाहायनायखौ नुनो मोनला आरो
उम नाथाय दा जोंनि ओनसोलाव बिदि खखाफोरा सेन साब आरो जोंनि ओनसोलाव दाबो दङ आर ना जोंनाव दा गोबां दैबाना जायो आ जेन' बा दै बानायाथ' बारा ओरैबो जाहोबांला नाथाय एसे एनै दै बाना जायो नाथाय दुब्लिफोराव दै फैनायावनो जोंहा ना एसे एनै फैयोना बेफोरखौ जोङो खखा जेन सानानै जोङो जानाय जायो आरो ना खायफा खायफा समावहाय गोबां बुरजा मोनबाथाय बिसोरो ह हााथथायफोरावबो फानहैयो जेरै जोङो नास्राय मोनबा ना बोथिया ना बाला खद्र' होनोना बेफोरखौ खौ मोनबाथाय बेखौनो बाजारफोराव फानहैनानै बिदिनो गोबां रां मोनो आर ना बेजोंनो खायफा खायफा ओ बिदि दैलां बोथोरफोराव बेजोंनो थाव संख्र्रि बायनानै जानाय जायो आरो ना नोंथां
औ
औ
दा नोंथांमोननिजों फख्रि दंनाा गैया
नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदि फख्रिनाालाय दङ गोबाङानो बिदिनो औ गोबां ना फिसिनाय जायो आरो ना नाथाय खायफा खायफाहा बिदिनो दैमाफोर खाथि बा दै खाथिफोराव थायोना बेवहाय ना फिसिनाय जाया आरो मानो होनना बुंनो थाङोब्ला दै बाना जाबोलाथाय बेयावहाय बिनि फुख्रिनि नाया गलांजोबोोना बिनि थाखाय नो खायफा खायफा फिसिनाय जायो आरोोना आरो बेयाव फिसियाबाबो दैबाना फैनायनि नाफोरानो हाबनानै थालाङो आरो ना एफा सफा फाखख्रिबो औ
औ
आरो औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो मा मा फुख्रि मा होनोखौ फुख्रि गिदिर गिदिर दं नामा नोंथां?
फुख्रि गोिदो गोदिर दङ।
औ
माने अब्लाबो गोथौ गोथौ आरो मानसिफ्रा हाबा। अब्लाबो जेब्ला अखा बारा फैयो दैबाना जायो जेब्ला दैया माने ओ मा होनो ओ आलिसिम फैयो अब्ला नाफोरा बारनानै लामाफोराव मोनलाबायो आरो
उम। दा जोंनााथ' ना होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां नाफोर दं जेरै जोङो ओ बामिना थुरिना बारा बाथिया आरो फिथि बिना बिदिनो रौ मिरङा बेफोरखौथ' जों फसेयावनो फिसिनाय जायो‌नङा होनबा नोंथां।
औ औ।
औ नोंथाङा दा मा नाखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो।
आं दा बे ओ खुसिया ना बोथिया नास्राय
औ
ना गोरिफोरखौ मोजां मोनो आरो
जों' दा खुसिया होननानै जोङो थाङोब्ला जों खुसियाखौ जोङो जावनासो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ औ
नोंथांमिथिनोस बिदिनो आथिखालावबो खुसिया बा खांख्राय बेफोरखौ जावनानै आथिखालावबो मोनोना मोना नोंथांमोननिसिम
ओ दानिया खुसिया खुसियाखौ बांसिन मोनला ओमफ्राय बिदि होनोब्ला खांख्राइखौ होनोब्ला ओ दानि मानसिफ्राथ' जावला खिन्थु मोनाफोराव बिदिनो टर्स लाइट एबा माबा मोनसे लानानै नागिरहैयो आरो
औ
दा नोंथांमोननिथिं नानि दामा बेसेबां बे ना फिसाफोर आरो
उ बिदिनो नाफोराथ' ना गदैफोरा बिदिनो पवासेफोराव ओ बिदिनो जौसे बा सासेखौथ' बिदि ना लानानै ना दाम आरोना जों हटेलाव आं बारा ना बायफेरा नालाय नोंथां बारा मिथिजाबा आर ना
औ अब्लाबे अब्लाबो बिदिब्लालाय एखेसो
दा जोंना समाबो जाहालांबाय जोंनि स जोंनि सिनायानो दोनथ'गाासै नामा।
औ